औ नोंथां
औ नोंथां
औ -औ नोंथां ओ मा खालामदों नोंथाङालाय दालाय
आं ओ बिदिनो ओ जिरायगासिनो दं नोंथां माने जिरायनानै गरम बोथोरनि एसेनो बार जागासिनो दं सायायाव थानानै बिफां सिङाव थानानै दा नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं
नै आंबो न'आवनो दा दाथ' जोंनिथिं बोथोरा एसे अखा हागोन बायदि दोमै लु जागासिनो दं ओ बेनिखायनो आं माने सान्दुंबो गैला नालाय दा एसे मोनाबिलि जाबाय नालाय ओ नो दा नै बोथोरा जि मोजां सायहा आराम माने जोमै खोबनाय खाय गुसु बार फैनायखाय आं माने न'आवनो जेन न'नि बाहेरायावनो आराम जिरायनानै बार जागासिनो दं नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां थां मोजां अब्ला ओ नोंथांनाव माने दि ओ फ्रि टाइम दङब्ला जोङो एसे सावरायनो हागोन नामा
औ नोंथां फ्रि टाइम दं सावरायनोसै दे
औ अब्ला जोङो ओ दिनै ओ मोनसे। टपिक लानि जेखौ जोङो ओ जिउ खुंनाय राहा बुंगो नांगोन। बा नोंथांमोननि ओनसोलाव। जिउ खुंनाय राहा बा जोंनि ओनसोलनि जिउ खुंनाय राहा दा नों बिथांमोननि ओनसोलाव ओ सुबुं माहारिफोरा बा मानसिफोरा मा बादि हाय मा बायदि हाय? जिउ खुङो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोथां आं एसे से नोंनिसिम जोंनि ओनसोलाव माबायदि मानसिफोरा जिउ खुंलाङो बा मा खामानि मावनानै जिउ खुं लाङो बेनि बागै एसे नोंनिसिम फोरमायना होनोसै नोंथां। ओ बुंनो थाङोबाथ गोबां नो जोंनि बर' सुबुं बा बर'आ हारिनि माइखौनो गिबियाव-गिबियाव दोनखायो, माइखौ माइ गायनाय, बयनिबो न'खरावनो माइखौ गायो होननानै जों बर'फोरखौ मिथिखायो। जों गिबियावनो बुङोबा माइ गायो, जोंनि बर'फोरा आरो बेनि अनगायैबो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन बिजनेस खामो, बेखौ उनाव बुंसै आं, माइखौ जेरै माइ गायनानै जोंनि बर' सुबुंफोरा माइ गायो, बेनि उनाव जोङो बे माइखौनो, माइखौ माने गायनानै मोनहोयो, मोनहोनानै बे माइखौनो हानानै जोङो माने रांखान्थि माने जों बे माइखौ हानानै न'आव लाबोनानै मारा होनानै जों बे माइखौ बस्थायाव लानानै हाबाजारफोर बा सोरबा सोरहाबा गोबां हा थायो नालाय बिदिनो बे हा बे हानि थाखाय जों बे माइखौ हानानै माने हाथायफोराव फाननानै माने बेजोंनो रांखान्थि आवरजिनायखौ नुयो, गोबां सुबुंफोरा सोरहाबा गोबां माइ दं माने हा दं बेजों बिनो सोर माने माहाजोन जोंनि ओनसोलाव जेरै एसे एनै थाखा थानायखौ माहाजोन होनो हा बुरजा थानायखौ बिदि माहाजोनखौबो नुनाय जायो आरो गिबियाव बेखौ बुंग्रोबाय आं बिनि अनगायैबो आरो गोबां सुबुंफोरा जेरै बिजनेस मावो बा बिदिनो दिनो गय बिजनेस माने गय गय फालांगि खालामो माने गय फालांगि खालामनानै आरो बे गय फालांगि खालामनानै गिबियाव गयखौ हाननानै बिदिनो गयखौ बायनानै लायो गुबुननि बागानफोर बा इदिनो फिसा फिसा बागानावबो बायो। बा गिदिर गिदिर बागानफोरावबो बायनानै माने बे मा बायनाय गयखौ इदिनो बाजारफोर बा सोरबा आरो गिदिर बिनिस्राय गिदिरसिन माने बायग्रा हान माने बायग्रा फालांगि गिदिरसिन बे गयनि फालांगिफोरनो फानहरो बेजोंनो आरो गोबां सुबुंफोरा बेजोंनो माने गावनि जिउखौ खुंलाङो आरोना बे बिदिनो नुनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि गामिफोराव आरो बिनि अनगायैबो गोबां हान्था मेला खालामनाय सिगां जेरै थालिरनिबो खालामो बे बा माने फालांगि खालामनायखौ बुंसै आं माने बिनि थालिरनिबो खालामो जों जेरै हाब मोनहोना नै बिदिनो गुबुननो फानहरनानै बेजों रां खावरि आर जियो बेफोरथ' फिसा फिलनाय एसे एनै थाखा आ आरजिनाय लामा आरो बेनि अनगायैबो सोरबा आरो बिदिनो बिजनेस मावो जेरै बिजनेस माने गुबुननिफ्राय बायनानै माने गुबुननो हरनाय बेफोरबायदि बिजनेस बिजनेस औ औ जोंनिथिं बिदि गेजेरनि होनना बुंनांसिगोनखौ गेजेरनि मानसि बेबायदि औ बेबायदि फालांगि खालामनाय खौ जों नुनाय जायो आरो ना। गामि गामि जों गामिफोराव बिदिनो जों गामिनि बा खाथि खालानि जोंनि गयफोर बायदि बायदि रो रोखनि बिदिनो नारें, गय बिदिनो मुुदु फुल बायदि बायदि रोखोम निखौ लांफैनानै माने गावसोर गुबुननो फाननानै माने रां आं आवद्रिनायखौ नुनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो आरो गुबुनफोरा आरो गोबां मानसिफोरा माने गो बाङानो होनगोन बिदिनो गामि ओनसोल फोराव नुनायखौ आं बुंनोसै। बिदिनो सोरबा दकान न'नि गामिफोराव दकान होयो बिदिनो दकान होनानै जानायखौ नुनाय जायो जों। बेजोंनो माने बेजोंनो गावनि जिउखौ खुंलाङो आरो गुबुना बुङोबा बिदिनो गुबुनफोरनियाव फख्रि बा बानायना लायो। फख्रि बानायना लानानै बेहायनो बेहायनो ना फियो बिदिनो ना फिनानै बिनिफ्रायनो बे नाखौ फेदेरनानै बिनिफ्रायनो बे नानिफ्राय माने बे नाखौ फाननानै थाखा आरजियो आरो बिदिनो बे नानिल'जों जाया देलाय गोबां बिदिनो बायदि रोखोमनि बयनिबो न'खराव गय थायो, बिदिनो गय माबा माबि फाननानै बेजोंनो थाखा आरजिनानै सोलिलांनायखौबो नुदों रो बिदिनो बुङोबा ओह गुबुननि न'खरफोराव बा अबबा खामानि मावहैनाबो थाखा आर्जिनायखौ नुनो मोनो आरो बुङोबा इदिनो न'खरफोराव
बर'फोरनि नख' बुं आं फास्तावनो बुंसै बेखौ बर'नि न'खराव बुङोबा जों अमा आरो दाउ हांसो बिदिनो बायदि बायदि फिसा फेनला इदिनो माबाफोरखौ जुनार फोरखौ फिसिनानै मोसौ अमा इदि ओम फोरबो फिसिनानै माने आरजिनानै थाखा आरजिनानै माने बेजोंनो संसार जालांनाय बा गावनि जिउखौ खुंलांनायखौबो नुदों आरो थिग बेबायदिनो बुङोबा आरो बाव बुंसै आं मोनसेबाव बिदिनो ओहमा होनो मोन सोरनिबा न'खरफोरावथ' नुयोना न'जों जा थाग्रा न' बेखौ बेखौ बानायगोनाय खौ जों बुंनोसै आं बे बानायनायखौ आं मिस्त्रि होननानै बुंगोन मिस्त्रि
ओउ ओउ नंगौ नंगौ नोंथां।
बे मिस्त्रि खामानि मावनानै नै सानैसो माने गामि गामि सोबनिबो गामियाव थायो आं बेखौ मिथिखायो। बुङो आं बयनिबो गामियाव थायो बिदि खामानि मिस्त्रि खामानिफोरखौबो मावनानै इदिनो दा गावनि वाबाजो होफुंलांनायखौ नुदों आरो गोबाङाथ' गावनि देहा बा गाव खस्थ' खालामनानै ओह खारै बारै पुलिस साख्रि बा आर्मि साख्रि बि दिनो बायदि बायदि फरायनानै डक्टर इन्जि जिनियार बायदि रोखोमनि माने साख खिरिलानानैबो बिदिनो जिउ खुंलांनायखौ नुदाय नुनाय जादों। खोनादों नोंथां आं बेखिनिखौनो बुंसै नोंथाङा ए से एनै नोंनि बागैथिंबो एसे आंनो फोरमायहरदो नोंथां नोंसिनि ओनसोल थिंनिखौ
औ जोबोद मोजां नोंथां नों थांनिफ्राय खोनानानै ओ गोजोननाय मोनबाय। जे ओ नोंथाङा ओ माबायदि फोरमायलांदों ओ जेरै नोंथाङा फोरमायलांदोंमोन बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ सुबुंनि जिउ खुंनाय राहाया बिदियानो ओमफ्राय माने ओ गामि ओनसोलाव थायो नालाय। गामि ओनसोलनि ओ जिउ ख खुंनाय राहायालाय ओ आबादानो जागोन गुदि ओ जिउ खुंनाय राहायानो जादों आबाद। ओ बे आबादानो जादों ओ आबाद आबादखौ जोङो दैज्लां आरो मेसें मोननै ओ बोथोराव मावनाय जायो जेरै दैज्लांनिया माइ फाथो थाइबें बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो दैज्लाङाव। ओमफ्राय माइआानो गुदि जाहैबाय। ओमफ्राय जोङो ओ ओ मा होनगोन मेसें होनबाथाय मेसें बोथोरनि आबाद होनबाथाय बिदिनो ओ ओ मा होनगोन बेसर सबाय ओमफ्राय ओ
बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ आबादफोरखौ मेसेंयावबो मावनाय जायो। ओमफ्राय ओ औ बेफोरबायदिनो मावो ओमफ्राय गामियावथ ओ बिदिनो आरो बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरबो सोलियो ए एसे एनै माने। ओ बिदिनो नोंथां बुंलांनाय बा जोंनिथिंबो थालिरनि बेफार बा जुनारफोरनि बेफार ओमफ्राय मैगं थाइगंनि बे फार बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफार फालांगि खौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो नोंथां। ओमफ्राय ओ ओ बिनो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ मैगं थाइगं ओ गायनानै बेफोरखौ जानाय हिसाबैबो बाहायो ओमफ्राय बेखौनो रां ओ खा रांखावरि आरजिनो थाखाय बा देहाखौ देहानि ओ देहानि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बेनिफ्राय जोङो फाननानै रांखावरि आरजियो ओमफ्राय बेखौनो जायोबो जोङो फानोबो ओ ओमफ्राय आरो बिदिनो जिब जुनारबो फिसियो। जेरै नोंथां बुंलांनाय बायदि दाउ अमा ओ मोसौ बिदिनो गुबुन गुबुन ओ बेफोरनो जाहैबाय बेफोरखौनो फिसिनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ अ औ
ओ नोंथांमोन ओ मिस्ट्रि मिस्ट्रिफोरबो जोंनियाव ओ दङ गासै गामियावनो थायो बियो। ओमफ्राय ओ आरो गामि ओनसोलाव थानाय नालाय ओ बेफोरबायदि ओ हाजिरा मावग्राफोरबो थायो। हाजिरा मावनानैबो गावनि उदैखौ सुफुंग्रा बेफोरबायदि ओ सुबुंबो दङ। जोंनि ओनसोलथिं गोबाङैनो बिब बेफोरबायदि ओ सुबुंफोरखौ नुनो मोनो ओमफ्राय आरो सोरबा सोरबा साख्रि मावनाय बेफोरखौबो नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
फोर बायदिस साख्रि मावनायखौबो साफा सानै बेफोरबायदि नुनो मोनो।
औ बिदिनो ओ थिग बेबायदिनो आं बुंसै नोंथां। बिदिनो आं बुंङो सबबो दं बुङोबा आरो दंबावो। जेरै ओ खाथिग खालानि बाजारफोर बा बिदिनो खाथि खालानि टाउन सहरफोरावबो जोंनि बर'फोरा इदिनो साहा दखान बा बायदिसिना जि दखान बायदि रोखोमनि दखान होनानैबो जिउ खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलथिं औ। औ औ।
दे ओमब्ला जोङो ओ बिसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां? दिनैनि सावरायनायखौ।
नायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै औ दे गोजोनथों नोंथां।